हेल' नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओङा फ्रि ना नोंथां
औ
अ नोंथाङा दे उदांब्ला आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो एबा सावरायनो थाखाय नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ दे बुंनाय सार
ओ बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय ओ बिदिनो दैज्लां बोथोर समाव माइ गायनो थाखाय जों मा मा माव खालामनाय जायो बा ओ सिगांग्रो खालामनाय जायो माइ गायनायनि सिगां जों मा मा खालामनांगौ जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ औ माइ गायनाय होननानै माइ गायनाय होननानै बुङोबा जोङो सिगांगोरहाय खोथिया फोनानै लागोरनांगौ जायो आरो जोङो हाय खो खोथिया फोनो थाखाय सिगांनो जोङो हा खौहाय खनसे मोजाङै खारायग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय हाखौ रुइनो थाखाय साननैसो दोनथ'नाय जायो आरो बिनि उनाव जेब्ला अखा मोनो आरो हाया गुरै जायो अब्ला जोङो बेखौहाय सोरबा सोरबा ट्रेक्टरजों एबा गोदोनि समावथ' मोसौजों नांगोलजों हालौवनाय जायोमोन दानि समावहाय बेफोरखौ एसे खम नुनो मोननाय जाबाय सोरबा सोरबा नांगोलजों मोसौजों एवनाय जायो आरो सोरबाबा ट्रेक्टरनि मददजोंहाय हाखौहाय फोमोननाय जायो लोगोसे जोङोहाय जेब्ला दै दै जायो अब्ला खोथियाखौहाय फोनो थाखाय जोङो सिगांगोर हाखौहाय मोजाङै फोमोननानै लागोन हागारनांगौ बेनि उनाव हाया जेब्ला एसे मोजां जायो अब्ला जोङो बेखौहाय दोनथ'नाय जायो लोगोसे जों खोथिया फोनो थाखाय सिगांगोरहाय माइखौहाय गाजा ओंखारनो थाखाय दैयावहाय हरनै बा हरथाम सोमनानै दोननाय जायो बस्थायाव सोनानै बेनि उनाव जोङो जेब्ला माइआ हरथाम बा हरनै जायो अब्ला जोङोहाय बस्थाखौहाय दैनिफ्राय बोखांनानैहाय सानसे दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो माइखौ बरननानै हायाव नङाबा थालिर बिलाइयावहाय खोबनानैहाय फेनलाना दोननाय जायो जेब्ला माइया गाजा ओंखारो फोनो फोनो थाखाय थाखाइ रेडि जायो अब्ला जोङो हाखौहाय मोजाङै फोमोननानै दै दैजोंहाय मोजां फोमोनखांनायनि उनाव जेब्ला फोनो जायो अब्ला जोङो माइखौहाय खेरखा एबा गामलयाव लानानैहाय एसे एसे फोनाय जायो माइखौहाय जोंनाथ' ओरैनो हौवा माहारिफ्रासो फोनाय जायो बेनि उनाव जोङो माइखौ फोखांनायनि उनावहाय जाहाथे माइयावहाय मोसौ मोसौ बोरमा हाबनो हाया बे थाखाय जोङो नेट खोनथेनानै दोननाय जायो बेनि उनाव जोंना जेब्ला खोथियायाहाय जौनो थाखाय रज'नो थाखाय सप्तासे- सप्तासे आरो जोङोहाय फुनो होननानै बुङोबा मास मोनसे नङाबा फन्द्र' दिनसोआ दोननाय जायो खोथियाया जेब्ला फुनो जायो रायो अब्ला जोङो खोथियाखौहाय फुनानै फुनाय जायो आरो जोङो गिबि गायनायखौ माइ गायनाय होननानै बुङा जोङो बेखौ आग्ला होननानै बुंनाय जायो जेब्ला माइ गायनो हाफ्रा रेडि जायो अब्ला जों खोथियाखौ सानसे बा साननै हा फुनानै लानाय जायो आरो खोथिया फुनायाव जोङो न'नि मानसिफ्रा हास्लाबाबा जोंङ हाजिराबो लानो गोनां जायो हाजिरा सोरबाबा हाजो फुखांनायनि उनाव जोङो दुब्लियावहाय जेब्ला जेब्ला माइ गायनो जायो अब्ला जोङो माइ गायनो थाखाय खोथियाखौहाय रोगानानै लांनाय जायो आरो बेयावहाय जोङो माइ गायनायावहाय लोगोसे हाजिरा नङाबा बदल लानानैबो गायनाय जायो आरो गायनायाव जोङो गिबि गोर आग लानाय होननानै बुङोबा जों बेयावहाय आग लानायाव ओमफाय सोरबाबा थुलुंसि दंफां आरो सोरबाबा मैथा दंफां आरो सोरबाबा थालिर दंफां बेफोरखौ लांनानैहाय आलिआवहाय मोजांङै थुनानै गायनानैहाय बियाव बियावहाय दुप ज'रा ल'गायनानै गय फाथै जरा होनानै बेयावहाय जोङोहाय दै सान्थि सारनानै सनमान लानानै जोङो गिबि माइखौहाय गायजेननाय जायो बेखौ जोङो बर' हारि बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो आलानाय होननानैबो बुंनाय जायो जायो गायो अब्ला जोङो बयबो ज' ज'यै गायलायनाय जायो बेनि उनाव जोङो जेब्ला बोथोराहाय माइ गायखांनायनि जायो अब्ला जोङो बयबो गाव गावनि न'आव फैफिननाय जायो आरो। नोंथाङा आबादखौ आबादखौ माबोरै मावो बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ बिदिनो नोंथाङानो फोरमायनाय बायदिनो आबादखौ मावनाय जायो ओ बिदिनो आं फोरमायनो सानोदि आबादखौ बिदिनो मावनाय जायो मानो बिदि ओ जोङो बिदिनो आबाद मावनो थाखाय जोङो बिदिनो जेरै नोंथां फोरमायनाय बायदि खोथिया फोग्रोनांगौ जायो। बिदिनो जों खोथिया फोनो थाखाय बिदिनो जोङो ओ हालौवग्रोनाय जायो ओ नाथाय जोंनि दानि जुगाव ओ एसे आलादा आबाद मावनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला जों गोदो नि समावथ' मोसौ मैसो ओ फोरजों हालेवनाय नुनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गासिबो नखरावनो मोसौखौ नुनो मोना ओ इदिनो सोरनावबा हालुवा फोरखौनो नुनो मोनला मानो होनब्ला दानि जुगाव गोनोखोआरि जुग बेनि थाखायनो जोङो ओ समनि सिगां एबा समजों लोगोसे खारफानो लुबैयो मानो होनबा जों गोदोनि समाव मोसौजों हालेवनाय समाव जोंङो बिदिनो ओ आबाद मावनो गोबाव सम नांगौ जायो। नाथाय दानि जुगाव जोङो ट्रेक्टर हे टर ओंखार ओंखारनायखाय जोङो बेफोरजों हालेवनाय जायो मानो होनबा जों बेफोरजों आ मास मोनसेनि खामानिखौ सप्तासे आवनो मावनो हायो नालाय बेनि थाखाय जोङो ट्रेक्टरजों हालेवग्रोनाय जायो ओ इदिनो हालेवखांनायनि उनाव जों खोथिया फोनो जेब्ला जायो बिनि सिगां हालेवनायनि सिगां जोङो इदिनो माइलि आरो ना इदिनो। जि माइखौ जोङो गायगोन बेखौ जोङो खोथिया फोनो थाखाय ओ सिगां मावनाय आबादनिफ्रायनो जोङो ओ मारान होआलासिनो होआलासिनो जोङो बेखौ आथिं गाहुनानै दोननाय जायो अ बि खौ जेब्ला जोङो ओ खोथिया फोगोन अब्ला जों बेखौ बस्थायाव सोमनानै दिनो सोरबा। बिदिनो दै थाग्रा जायगा दिदोम जायगायाव दिनो फुख्रिफोराव जों सोमनानै दोननाय जायो। ओ दिनो साननै सानथाम सानब्रै यो दोननाय जायो आरोना। अ बिनि उनाव बोखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो हाब्रुआव हाब्रुआव लाबोनानै बिदिनो जों लखबनानै फेरलानानै जों बिदिनो थालिर बिलाइजों मा खोबनाय जायो आरोना जाहाथे बिदिनो गरम जायो आरो बारफोर हाबा मानो होनबा जों खिलि खिलिनाय ओंखार नालाय गिबि खिलिजेननाय बिनि थाखाय खोबना दोननाय जायो बारहाबहोआ। ओ बिनि थाखाय जों जेब ब्ला खिलियो खिलिखांनायनि उनावसो जों बिदिनो हालुना दोननायखौ जों बिदिनो जेब्ला अखा हायो ओ अखा है फोननाय जायो नाथाय दानि जुगाव जों गोदो जों अखानि दैजों गायनाय जायो नाथाय दानि जुगाव गा‌ आ बयाबो रांखान्थि दं नालाय। रांनि बेलायाव जोङो बेफोरखौ। मोननो हायो जेरै ओ बरिंफोरखौ जों गायनाय जायो बरिंजों खोथियाफोरखौ फोनाय जायो आरोना जोङो। बिदिनो जोङो ओ दै सारनानै फोनाय जायो आरोना हाब्रु खालामनानै खोथियाखौ सारनाय जायो ओ बिदिनो जों खोथिया सारनाय समाव जोङो आइजो फोराबो सारनाय जायो आरो ना। इदिनो हौवाफ्राबो सारनाय जायो। सारखांनाय उनाव जों ओ इदिनो आ इदिनो जोङो खिलिनायखौ नुनो मोनो बे आरो बेफोर खिलिनायाव ओ बेफोर खोथिया थलियाव जोङो बिदिनो गोदोनि समाव आबाद मावनाय समाव जोङो गोबां। बिदिनो मेडिसिन मुलिफोरखौ बाहायनाय जायामोन बिदिनो जों गोबोरखि हासारखोल बाहायनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंङो ओ खोथिया फोनाय समाव जों जौ होनोनो थाखाय राहोनो थाखाय जोङो बिदिनो इउरिया ओ बिदिनो ओ बिदिनो जोङो ब्रयलार खिफोर‌खौ खौ बाहायनाय
औ औ।
बिदिनो जोङो जेब्ला खोथिया रायो एबा जों बेखौ ओ फुनाय जायो आरोना ओ। फुनाय समाव जोङो बिदिनो आइजोफोरा नाय बांसिनफ्रा आइजोफोरा फुनाय जायो बिनिफ्राय हौवाफोरा फुयो हौवाफोरा खम फुयो मानो होनब्ला हौवाफ्रा बिदिनो आ दाननि खोनोफ्राव मुखुब जायो नालाय बिनिखायनो बांसिन हिन-हिनजावफा हिनजाव आइजो माहारिफोरखौ फुनायखौ नुनो बिदिनो फुनाय समाव बिदिनो हाजिरा होननाय जायो बिदिनो बदल बदल बदलबो फुनाय जायो आरोना मानो होनब्ला गोदोनि समाव ओ। बदल बांसिन फुयोमोन नाथाय दानि जुगाव सोरबाबा सोरबा रांखान्थिनि आंखाल जायो नालाय बेनि थाखाय हाजिरगा फुनायखौ जों नुनो मोनो। बिनि उनाव जों जेब्ला। आ खोथि ओ माइ गायनो थाखाय जों ओ बिदिनो ओ दुब्लिखौ बा फोथारखौ जोङो दुब। फुथुखौ हालेवनाय जायो ट्रेक्टरफोरजों हालेवखांनायनि उनाव जों जेब्ला हाब्रु खालामो एबा आलि दानखाङो आलि दानखांनायनि उनाव जों खोयो बिदिनो खोखांनायनि उनाव जोंनाव खोथियाखौ फुनानै लासिगोन लाखांनायनि उनाव जों जेब्ला बिदिनो ओ नेक्स दे एबा ने नेक्स सानाव। जोङो बिदिनो। ओ माइ गायनो थाखायथ' जोङो बिदिनो आइजोफोरखौ जोङो लिंनाय जायो हाजिरा खामला लिंनाय जायो बिनि उनाव जों गायनाय जायो आरो ना माइखौ बिदिनो गायनाय गायनाय समाव जों आइजोफोरखौ बांसिन गायनाय नुयोमोन मानो होनबा हौवाफ्रा गायनाय समाव गोदो समाव जों गायोमोन गायनायखौ नुयोमोन आरो हौवाफोरखौबो नाथाय दानि जुगाव आइजोफ्रानो बांसिन गायो बिदिनो जोङो गोदोनि समाव जेसेबांखि मासनि आरो दानि जुगाव जों सबतासेयावनो गायजोबनो हायो मानो होनब्ला जों माइ गायनो थाखायबो जों आइजोफोर गोनांथियानो गैबावला दानि जुगाव बिदिनो बांसिनानो खोथिया फुनायानो जा माइ गायनायानो जा मेसिन ओंखार जोबबाय बेफोरजों जों गायनाय जायो आरोना माइफोरखौ गोबां सोलायनायखो नुनो मोनो बिदिनो आरो माइ गायनाय समाव मोन मोनसे खोथा बुंनो हाबावो जे ओ गोदोनि समाव बिराद हाजिरा खामला मावनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव ओ बिदिनो आइजोफोरखौ हाजिरा लिंनो थाखाय जों मोननायानो जाया बांसिनानो मानो होनबा ओ बयहाबो गाव खामानियाव मुखुब जानानै थायो बिदिनो पारमानेन्ट खामानिफ्राव मुखुब जानायनि थाखाय थायो बिनि थाखाय जों आइजोफोरखौ मोननायानो जाया ओ बिदिनो मोनोब्लाबो जोङो साफा सानैल' मोननाय जायो आरो बिदिनो दैज्लां बोथोर समाव बहाबो आबाद मावो नालाय दै माइ गायो नालाय बेफोरनि थाखाय जों ओ आइजोफोर खौ मोननायानो जाया बेनि थाखायनो जों गिबियावनो लेंंग्रोना लाना नांगौ जायो जायनि थाखाय जोङो गोबां जोंनाया नुजायो माइ गायनाय समावबो बेफोरखौ नुनो आरो ना जों गोबांनो बिदिनो आबादखौ मावनाय जायो गोदोनि समावथ' जों बिदिनो मोसौफोरजों हालेवनाय जायाब्लाबो जों नाथाय दानि जुगाव जों बेफोर मोसौजों हालौनाय उम आरोना
औ औ
बिदिनो जोङो गोदोनि समाव जेसेबां मुलि बाहायनाय जायोमोन बेफोरखौ जों नुवानोमोन गोदोनि समाव बाहायनायखौ नुवामोन बिदिनो गोबोरखिफोरखौल' जों बाहायनायखौ नुयो नाथाय दानि जुगाव जों ओ माइ गायैनि सिगांबो जोङो बिदिनो ओ हासार बायनाय जायो जेरै संख्रि संख्रिखौबो जोङो गोदो जानो थाखायल' बाहाय गोदो आरो दानि मुगायाव जों ओंखाम ओंख्रि जानो थाखायल' बायनाय जायो नाथाय जों आबाद मावनाय समाव हाब्रु जेला गायनि सिगां हाब्रु जायो बे समाव जों संख्रिखौ सारनाय जायो सारा लानाय जायो आरो ना बिदिनो खानसिफोरखौ थैहोनो थाखाय माने खानसिफ्रा थैब्ला हासार जायो नालाय बेनि थाखाय जों खानसिफोरखौ थैहोनो थाखाय एबा हासार जाहोननि थाखाय जों संख्रिखौ सारनाय जायो सारखांनायनि उनाव जों बिनि उनाव गाय गायनाय गायनायनि उनावबो जों मुलि सारनाय जायो एम्फौनि मुलि सारनाय जायो बिदिनो फिथाइनि मुलि सारनाय जायो जों गोदोनि समाव जेसेबां फिथाइ मोनो नाथाय दानि जुगाव जों गोदोनिख्रुइ बांसिन फिथाइखौ जों मोननो हायो मानो होनब्ला जों मेदिसिन बाहायो मुलि बाहायो बिनि थाखाय जों फिथाइखौ बांसिन मोननो हायो मुलाम जायो बे ओ बेफोरनानो गोदोनिफ्राय दासिम जोंनि आबाद मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव जोंथिं आबाद मावनाय होनोब्लाथ' बिदिनो बेफोरजों मावनाय जायो आरो नोंथां दे बिदिब्ला नोंथांजों गोजोननाय थाबाय दसे सम रायलायनो हानायनि थाखाय औ।